नोंथां औ खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय
नोंथाङा फ्रियैनो दं ना
औ दङ
नोंथाङा फ्रि दङबा आङो नोंथांजों माने सानफ्रामबो सानफ्रामबो जों मा मा आगजु बाहायनाय जायो मा मा माने बेफोरनि सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा दान्दिसे सम होनो हागोन नामा
औ हागोन नितसय
ओ जोङो सानफ्रोमबोनि जिउआवथ' जोंहा गोबां रोखोमनि मुवा माने बेसादफोर बाहायनाय जायो जेनेबा संनाय खावनायनि बेलायावनो होन बा जोङो हान्था मेला था थांलाय फैलायनि बेलायावनो होन जोंहा गोबां रोखोमनि माने बायदिसिना उम जोङो आगजुफोर बाहायो बेफोरनि मादावनो जों ओ जेनेबा सोरांनाय लोगो लोगोनो जोंनो मा नांगौ जायो जेनेबा मोखां सुनो थाखाय जोंनोथ' दै आजावोना जोङो बेनि फाय जोङो ओ बाल्थिंफोर बा दै मग बायदिसिनाखौ बाहायो जायजों जोङो माने मोखांफोरखौ सुयो आरो दै दोनथुमो थाखाय जोङो जेनेबा खेथ्लि होन गारहा होन आरो बायदि रोखोमनि माने जग गेलास मग बायदिसिना बाहायो नङा होनबा आरो जोङो ओंखाम जानो थाखायबो जोङो जेनेबा ओ थोरसि थोरसि ओमफ्रायो लथा ओमफ्रायो ओंख्रि दोननो थाखाय खुरै दै लोंनो थाखाय गेलास बिदि रोखोमनि जोङो मुवाफोरखौ बाहायनाय जायो आरो दा गोदोनि दिनाव माने जोङो थोरसिफोरखौ बांसिनै माने थोरसि गोमो जायखौ खासनि थोरसि बैफोरावसो बेफोरखौ जोङो बाहायनाय नुयोमोन नाथाय दानि दिनाव जोङो माने स्टिलनि बा हानि बायदि सिमना गोमो ओ जो सिमना हाजों बानायनाय बेफोर आइजेंखौ बाहायो आरो बेजों लोगोसे माने जोङो जेनेबा गोदोनि दिनावथ' जोङो हाजों जाय बानायनाय थोरसि बेफोरावथ' बांद्राय जा माने जानाय जायामोन आरो माने बेफोरो जाजाथावना नङामोन मानो होनबा गोदोनि दिनाव एसेबां माबा नङामोन आरो बियो मोजाङै बानायनो रोङाखैमोन जोङो नाथाय दानि दिनाव जोङो थोरसिफोरखौ माने प्लास्टिकनिबो बानायो खिन्थु जोङो जानो जानो नांगौ माने खासनि थोरसि फोरबा सिमनि थोरसिफोराव जानांगौ होननानै बुङो आरो मानो होनबा खासनि थोरसियाव जायोबा बेमार आजारफोरा माने जाया होननानै फोथायो आरो जेनेबा जोङो ओ ओंख्रि संनो थाखाय ओ साराय बा पेन बा बायदिसिना रोखोमनि माने
औ
सारायफोरखौ बाहायो जेरै जोङो ओंख्रिखौ एवनो थाखाय साराय गोथौ बायदि बाहायो आरो। ओंखाम संनो थाखाय जोङो थौ दो बिदिखौ बाहायनाय नुयो ओमफाय दानि दिनावथ' जों आरो मा मोनसे नुबाव बाय जोङो कुकारावबो ओंखाम सङो दसेनि गेजेराव मानो होनबा जोंथ' गेस फोर गेसफोरखौ बाहाय गेस सबखायावसो संनाय जायो नालाय दानि दिनाव बांसिन बेनि थाखायनो जों कु काराव बाहायो बेयाव सङोब्ला माने हांगार नाङा आरो। माने अराव सङोब्लाथ' थौआव हांगार नाङो नङा होनबा?
औ
आरो जोङो ओ ओंख्रि दोननो थाखाय मा मा बाहायो जोङो बास्केट बास्केटआबो गोदो बास्केट आरो खेरखा गोदोनि दिनाव जेनेबा खेर खा खेरखाखौ माने जोङो खासनिबो बानायनाय नुयोमोन ओमफ्राय बिदि स्टिल स्टिलनिबो मोनोमोन ना दानि दिनावबो मोनो ओमफ्रायो जोङो बासकेटफोराव बास्केटखौथ' जों प्लास्टिकजोंसो बानायनाय बाहायनाय नुनो मोनो। बेफोर माने एसे मालाबा मालाबा गुदुं मुवाफोर दोनोब्लाथ' बिसोरो माने आवलियो नङा होनबा? आरो अर खाथियाव लोनोबा बिदुं मोनोबा माने बिसोरो आवलिनो नागिरो आरो बेजों लोगोसे जोङो मा होनो हान्था मेलानि बायदिनि थाखाय जोङो जेनेबा साइकेलफोरखौ बाहायनाय नुनो नुनो मोनो सानफ्रामबो साइकेल आरो बाइक जायफोरा माने थावजों खारो आरो बेनि अनगायै दानि दिनावथ' टमटम गारिबोखौबो जोङो थांलाय फैलायनि थाखायनो बाहायो आरो बासफोर गोजान गोजानाव थांनाय जायोब्ला बासफोर बा न'नि कार बायदि आरो बेजों लोगोसे जोङो मा बाहायबावो स्कुटि ओमफ्रायो मुवा बेसाद जा लांलाय लाबोलाय खालामनो थाखाय ट्रेक्टरफोर नङा होनबा बिदिखौ जोङो बाहायो आरो। आरो बेजों लोगोसे जोङो अहायबा गोजानाव थांनो थाखायबाबो जोङो माने ट्रेनफोरजोंबो थांनो हायो नङा होनबा? बिसोरो हान्था मेलानि बेलायाव आरो जोङो दै लोंनो बा साहा लोंनो थाखाय जोङो माखौ बाहायनाय नुयो जोङो माने काप नङा होनबा साहाखौथ' जोङो बांसिन हानि कापफोरावसो लोंनाय नुनो मोनो मानो होनबा स्टिलनि कापफोराव माने साहाया लोङोबा थाब गुसु जाया गुदुङैनो थायो आरो बेयो कापखौबो माने गुदुं खालामो जेनेबा जों गुदुं बुस्थुखौ लोंबाथ' जोंना गुस्थिया खामोना बेनिथाखायनो जोङो माने हानि कापफोराव बायदिफोराव लोंनायखौ नुयो नङा होनबा नोंथां? नोंथाङाबो बुंदो नामा एसे
औ हागोन दे नों माने नोंथाङा माने सिगांनि बाहायथि आरो दानि बाहायथिनि बागै गोबां माने मोजाङै बुंलांबाय जों माने सामफ्रामबो एबा दैलि जों संनाय खावनाय एबा हान्था मेलायाव मा मा बाहायो बेफोरनि बागै नोंथाङा माने गोबां गुवारै बुंलांबाय नंगौ जों माने सिगां समाव ओ बिदिनो संनाय खावनाय समावबो जों माने बनफोरजों एबा अरजों जों ओंखाम ओंख्रिखौ सङोमोन आ आथिखाल मुगायाव बिदिनो गेस बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो बिदिनो नोंथां बुंनाय बायदिनो सिगां समाव जों ओंखाम जानो थाखाय जा थोरसि बाहायोमोन बेफोरखौ जों माने खासनि बांसिन बाहायनायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालनि मुगायाव बिदिनो प्लास्टिकनि राबारनि माखासे थोरसिफोरबो ओंखारबाय जों माने बिफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोनसै आरो आरो बिदिनो संनो थाखाय जों सिगां औ
प्लास्टिक जों बानायनाय बिदि मा होनो वान टाइम जायफोरखौ जों खनसे बिदि बाहायनाय गारो औ आरो माखासे दानि बिदि प्लास्टिक नङि गय दुनायखंजों बानायनाय बिदिनिबो ओंखारबायना दानि दिनावथ' बेफोरखौबो बाहायोना जोङो
औ आरो हान्थामेलानि बागै बुंलांबायना
औ नंगौ नोंथां बुं दे आरो जोङो मोखांफोर नायनो थाखाय जोङो आयनाफोरबो बाहायोना नङा होनबा
औ औ नंगौ
आरो गोबां रोखोमनि आइजेंफोर जेनेबा जोङो खानाय खाननो थाखाय खानजं नङा होनबा आरो गोदोथ' जेनेबा जोङो संख्रिफोर बायदिफोर दोननो थाखाय माने लाव बिख लाव फिथाइनि बिखङावसो दोनोमोन ना लाव जायफोरखौ लावफोरा माने गिदिर जायोब्लादि बेफोरनि बेगरखौ राबोला बेनि बेगरखौ दिहुननानै माने फोराननानै बैदि मा होनोमोनलाय सं बै बा जोंनि मुवा नांगौ बायदिसिना रोखोमनि मुवाखौ सोनानै दोनोमोन नाथाय जों दानि दिनाव माने दोनथुमनो थाखाय बायदिसिना बयाम होन बाल्थिं खोबग्रा गोनां होन बेफोरबायदिखौ माने जोङो बा बहायनाय जायो सानफ्रोमबो आरो जोंनि सानफ्रोमबोनि नांगौ खामानियाव आरो जों दै रोगानो थाखायबो जोङो बाल्थिंखौनो बाहायखायो बांसिनै माबा मोनसे माबानोबाबो दै दोनथुमनाबाबो जोङो गारहायावसो दोनथुमखायो आरो जोङो फिल्टारफोरखौबो बाहायनायखौ नुनो मोनो दैखौ गोग्गो खालामनो थाखाय जोंनि सानफ्रोमबोनि हाबाफ हाबायाव आरो नङा होनबा नोंथां
औ नंगौ
नोंथाङाबो बुंदो दे एसे
औ माने हान्थामेलानि बागै बुंबाबो सि समाव जोङो बिदिनो आबाद फथाम आबाद ज जानाय समाव जों
औ
बेफोरनिफ्राय माखासे आबादफोर जेरै माइफोर गायनाय बे आरो
नोंथांनिया आवाजखौ जोबोद फिसा फिसा खोनानाय मोन्दों एसे गोसा बुंनो हागोन ना
औ हागोन औ माने सिगां समाव जों हालेवनायनि बागै बुंनो थांबाबो ओ जोङो माने मोसौजों नांगोलजों माने हालेवनायखौ नुयोमोन आरो नाथाय आथिखाल मुगायाव ट्रेक्टरजों हालौनायखौ जों बांसिन नसै आरो बिदिनो जों माने हाथाय बाजाराव थां हाथाय बाजाराव थांबाबो नोंथां बुंनाय बायदिनो सिगां समाव जों माने थाबायनानै एबा साइकेल थानाय समाव साइकेल जों माने थांनायखौ नुनो मोनोमोन आरो माने बाजार हाथायफ्राव बिदिनो नाथाय आथिखालनि मुगायाव बिदिनो ओ बिदिनो दाथ' गोबां माने थम थम ओंखारबाय। जायखौ जों माने फिरफिलिबो बुंनाय जायो। बेजों माने हाथायाव बाजाराव माने थांलाय फैलाय खालामनायखौ नुनो मोनसै आरो। आरो बिदिनो नोंथां बुंनाय बायदि गोजान लामा हान्थिनाय समाव एबा गोजान। जायगाफोराव थांनाय समाव जों माने बासफोरजों ट्रेनफोरजों थांनायखौ जों नुनो मोनसै आरो।
आरो जों गोबां बिबांनि। दै दोनथुमनो थाखाय बैदि मा होनो टेंखिफोरखौबो बाहायनाय नुनो मोनसैना दानि दिनावथ गिदिर गिदिर थेंखि मुवा बेफोर बाहायनाय नुनो मोनसैना जायफोरा माने जों गोबां बिबांनि दै दोनथुमनो हायो बिदिखौबो दानि दिनावथ' जोंनि दिनाव माने बेखौबो जों बाहायनाय जायो नङा होनबा? जायफोरखौ जों दैखौ दुगैनो थाखाय बाहायो बेफोर बेखौ दोनथुमनो थाखाय नङा होनबा आरो जों ओम ओंख्रिफोरखौ एरनो थाखाय गनफोरजोंसो बा माबाफोरजोंसो एरोमोन नाथाय जोंङो दानि दिनाव माखौ बाहायनाय नुयो बांसिन माने जोङो खुस्लि जायफोरखौ जों खुस्लि होनो। जायफोरा माने गोबां रोखोमनि थायो बेफोरखौ बाहायो जेरै माखासेखौ जों रोसि माबानि थाखाय जायफ्रा दुलुर महरै बिदिखौ बाहायो‌। आरो सामसखौबो जों बाहायो नङा होनबा जानो ओ थाखाय जायफोरा फिसा महरनि जायो नङा होनबा?
औ औ।
गोबां रोखोमनि दङ आरो बेफोरनि मादावनो जोङो ओ नोंथांबो एसे बुंदो नामा?
औ आ बिदिनो जों माने नैबे सामफ्रामबो सोलिनाय नैबे दानि मुगायाव जों सानफ्रामबो जे म माखासे मुवाफोरखौ बाहायो। बेयाव जों बिदिनो माने गोबां मुवाफोर बाहायनायखौ नुनो मोनो। जेरै आ नोंथाङा नोंथां बुंनाय बायदिनो माखासे बेफोर बै न'आव बाहायनाय ब संनाय खावनायाव बाहायनाय दा माखासे मुवाफोर दोननो जेरै सिगां समाव जोंङो बिदिनो माखासे भयामफोरखौ जों बायनाय जाया बिनि थाखाय जों माने लाव थुग्रा एबा गबा माने फिथाइफोरनि माबाफोरखौ गुदुं खुरनानै बिदिनो बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो बिदिनो
जों दा जिबायदि थौसि होयो औ नंगौ। दाथ' लहानि फसे बाहायनाय दफांनि अ औ। दंफांनिखौबो बाहायो दाबो सम जाबाय नामा नोंथां।
औ।
दोनथ'नोसै होनबा नोंथांजों राय्लायना गोजोननाय थाबाय।
औ दे।